हेल'
औ खोनादों नोंथां। खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंथां खुलुमबाय नोंथां गोजोन मो-ओ-मोनाबिलि खुलुमबाय नोंथां औ खोनादों नोंथां खोनादोना नोंथां
हेल'
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ खोनादों दे दा नोंथाङा एसे जों रा-जों दा
औ नोंथा खोनादोना नोंथां? खोनादोना नोंथां? खोनादोना नोंथां? खोनादोना नोंथां?